दे नोंथां
नोंथांनिसिम मोननैसो सोंथि सोंनांगौ दङमोन। सोंजागोन ना औ ओ ओ जेनबा नों नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि जा जानायनि आयदायाव आरोना जानाय लोंनायनि आयदायाव नोंथांसिम सोंथि सोंनायदों आङो।
औ दे।
नोंथाङा मा बाय सा माबायदा माबायसा फिथाइ सामथाय जाब्ला जेन जोंनि देहायाव मोजां जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ जोंनि साफ्रोमबोनि नखर नखराव थांनाय ओ थालिर बे गोनां थि आरो ओ जों बाजाराव मोननाय आपेल आंगुर बे नङा जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बैग्रि ओ खान्थाल थाइ जौ दा जोंनि गरमनि दिनाव ओ बिदिनो आनारस जों नखरफ्रोमबो गायनानै लानो हायो बेफोर खौ जाबा जोंनि देहाया जोबोर गोग्गो आरो मोजां भिटामिनखौबो जों आं मोननो हायो होननानै सानो आरो
औ ओह बेजोंनोलोगोसे नोंथांमोननाव नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा फिथाइ सामथाइ खौ गायनाय जायो न'आव
औ औ जोंनि जायगायाव ओह फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला जोंनि ओ थाइजौ ओह बेनिफ्राय ओह लेसु बिनिफ्राय जागोन
औ।
ओह आनारस बेनिफ्राय ओ बैग्रि बेफोर बायदि बायदि आरो लोगोसे ओह मा होनगोन इखो थालिर बिफांखौबो जोङो गायनानै लायोआरो। बिदिनो बायदि बायदि फिथाइ सामथायाइफोर खौ जों मोननोहायो जोंनि मिथिंगाजों लोगोसे।
औ।
उम।
औ नोंथांनिसिम आरो मोनसे सोंथिबाव? बेयो गेलेनायनि आयदायाव जागोनआरो ओह नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा गैलिनाय खौ नोंथाङा नुनो मोनोआरो बांसिनै?
ओह बे जेनेबा ओह गामि ओनसोलाव ना जेनेबा गोजौ लेबेलाव थांनो थाखाय
ओह जिखिजाया गोजौ लेबेलहानजानि ओह जा गामि ओनसोलावनो जा नोंथांमोननि ओनसोलावआरो जेखि जाया माबे खेलाखौ ओह बांसिन बिनि गेलेनाय
औ जोंनि ओनसोलाव बांसिनै ओह फुटबल ओमफाय काबादि इनफ्राय ओ‌ खारनाय गेलेनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो आरो
औ औ
फुटबल फुटबल जों नुनो मोनो बेनिफ्राय क्रिकेट बेफोर खौ जों नुनो मोनो। उम नोंथांमोननि जायगायाव मा बाय बिदि ओरैनो गेलेनायखो नुनो मोनो नोंथाङा
औ जोंनि ओ जायगायावबो जा जोलुर गेलेनाय जोलुर गेलेनायखौबो जों नुनो मोनो काबादि काबादिखौ नुनो मोनो आरो ओ जा भलिबल बेखौबो गेलेनाय नुनो मोनो आरो जा ओ क्रिकेट ओ बेदमिन्टन बायदिसिना बेफोर चेस बेफोरखौबो गेलेनाय नु
औ केरमफोरखौबो गेलेनायखौ नुनो मोनोदां ना?
बाङा जोंनि दा जायगायाव ओरैनो नुयो आरोखि बेफोरो जेनेबा ओ गेम हिसाबै गेलेनाय जाया आरो ना
औ औ
औ
ओरैनो उम दे नोंथां सोंलाय
नोंथाङा जेनेबा
औ नो
औ औ औ नोंथाङा जेनेबा ओ माबायसा ओ गेलेमुखौ जों गेलेयोब्ला जोंनि देहा देहायाबो ओ देहा एबा सावस्रियाबो मोजाङै थायो होनना सानो?
औ नोंथां नो ओ नोंथांनि सोंथिया जोबोर मोजां ओ जों फोद लाखिनाया जोबोद गोनांथि ओ जोङो बेखौ जोलुर गेलेनायजों लोगोसे खारनाय गेलेनाय जों आरो भलिबल बायदिसिना गेलेनायजों जों गावनि देहाखौ राफोदसिन खालामनानै लानो हायो आरो। ओ आङो बांसि मोजां मोनो जोलुर गेलेनायखौ ओ बेयाव मोनफ्रोमबो एक्सार सायसा जाजुबो होननानै आं सानो। नोंथांनि फेभरेट ओ गेलेमुवा मा?
औ आं मोजां मोननाय गेलेमुवा जोलुरानो जोलुर आरो ओ जा क्रिकेट बे मोननैखौ मोजां मोनो आरो। जोलुराव जोंनि जा देहा आरो ना ओ देहा मोदोम मोजाङै ओ साबसिन साबसिन रोखोमै जायो आरो। ओ स्ट्रंग जायो जोबोर मोजां जायो देहाया। बेयाव खारनायजों लोगो से जा बोलो बेबो मोजाङै बारियो आरो क्रिकेट क्रिकेटखौ होनब्ला जोंनो दा मिथिखागौ जानोहागौ ओ जोंनि जा हादोराव दा ओ दासान्दि क्रिक केटआ उम गोब बां बिबाङै गेलेनाय नुनो मोनो आरो किर्केट खेलाखौ। बेनि थाखाय मोजां मोनो उम ओ जा क्रिकेट गेलेब्ला क्रिकेटसखौ जों ओ गावनि जा फिउचार फिउचार दान नायाव इयुन उन जेरै माबा दानायाव ओ उम जां जायो आरोखि मोजां नुनो मोनो जोंनि जा हादोराव औ। औ बुंलाय नोंथां ओ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि। खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां। औ नोंथांथि मोनसे सोंथि सोंबावनो लुुगैदों आङो। खोनादों औ ओ नोंथाङा बुंदों जे जोलुरखौ मोजां मोनो बे जोलुर गेलेनायाव औ खोनादों बे जोलुर गेलेनायाव ओ बे जोलुर खौ जों माबोरै गेलेनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जों जोलुर गेलेनायाव
औ औ
ओ बे जोलुर गेलेनायाव जोङो ओ सा जिसे जिसे ओ जों मोनसे टिम जायो आरो बे बे जों लोगोसे गैया
औ
औ औ
सानायाव